हेलौ नोंथां औ नोंथाङा खोनादोंना औ नोंथाङा मा खालामबाय दं दा ओरैनो
औ नोंथां आङो दा सानजौफुनि ओ ओंखाम जाखांनानै दसे जिरायनाय दंमोन
औ औ औ ओ नोंथांखौ आं फन हरनायनि जाहोना जाबाय आं नोंथांजों ओ ओ एसे खोथा सावरायनो थाखायसो फन हरदोंमोन नोंथां
औ नोंथां सावरायजागोन औ सावरायजागोन दे नोंथां
एबा गामिफोराव ओ आबादखौ माबायदि मावनाय जायो आरो मा मा उम जेनेबा मेगं थाइगं ओ गायनाय जायो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां
औ नोंथां ओ जोंनि जा थ दा दैज्लां बोथोर सोलिबाय था
औ औ नंगौ नोंथा नंगौ
बांसिन सुबुंफोरखौ जोङो। माइ आबाद मावनायखौ नुनो मोन आरो नोंथां आरो बेनि अ यबो जोङो उफ्रा बा दैज्लां जोगोनार। लेस्रा दि। बायदिसिनाखौ। मावनायखौ नुनो मोनदों आरो
औ नंगौ नंगौ।
नोंथांमोननि ओनसोलाव। दासान्दि मा मा आबाद मावबाय दोङो?
औ नोंथां बुंनो थाङोब्ला नोंथांमोननि बायदिनो जेनेबा दा दैज्लां बोथोर नङा होमबा नोंथां।
औ नोंथां।
दैज्लां बोथोराव दैज्लां बोथोर नालाय दा माइनि आबादखौनो मावगासिनो जेनबा औ ओ। जेनेबा माइकनि आबाद बेखौ जेनेबा गोजां बोथोरफोरावबो गायो खायफाफोरा आरो खायफाफोरा दा मेसें दैज्लां बोथोरावबो गायो। औ बिब्दिनो। बे माइखौ जेनेबा खायसेफोरा मेसें बोथोराव गायो ओमफ्राय खायसेफोरा दैज्लां बोथोराव गायो माने। दाब दाब जायगायाव मेसें बोथोरावसो गुबुन गुबुन जायगाफोराव माइया जायो आरो नोंथां। ओमफ्राय गुबुन गुबुन। जायगाफोराव बिदिनो दैज्लां फोरावसो गायजायो नङा होमबा नोंथां।
औ नोंथां।
बिदिनो दैज्लां बोथोराव। बिदिनो मैगं थाइगं। गायो बुङोब्ला जों। जेनेबा लाव बिदिनो खुमब्रा बिदिनो जिंखा बिदिनो पथल बिदिनो भिन्दि बेफोरखौ गायनाय नुनो मोनो आरो नोंथां। औ। बिनिखायनो नोंथां नोंथांमोननि। ओनसोलाव एबा गामियाव माइखौ माबायदि गायो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां।
औ नोंथां ओ दा दै इलाम बोथोर सोलिदों ना नालाय बेनिखायनो मानसिफोरा ओ गोबां रोखोमनि माइ गायनायखौ जोङो नुनो मोनो। ओ बुंनो थाङा जेरै माइब्रा जोसा आरो ओ बंग बन्धु रन्जना बायदिखौ गायो आरो माइखौ जोङो गायनोब्ला गिबियावनो माइग्लि दोनखानायखौ बा जोङो माइग्लि गैयाबोला बाजारनिफ्राय बायना लाबोयो। लाबोनानै जोङो बेखौ साननैसो दैयाव बा फुख्रियाव सोमनानै दोननाय जायो आरो बस्थायाव सोनानै बेनि उनाव जोङो बोखांनानै बेखौ जाबाय थालिर बिलाइ बेयाव जोङो बेजों खोबनानै दोननाय जायो आरो लांदां अब्ला बेनि उनाव जेब्ला बेयो साननैसो थानानै गाजा हरो अ अब्ला बे जोङो दुब्लि फोथाराव लांनाय जा जायो आरो बेनि उनाव जोङो दुब्लि फोथारखौ गिबियावनो जोङो ट्रेक्टरजों बा अ मोसौ हालि जों हालेवनानै हाखौ जोङो मोजाङै गुन्दै खालाम
औ औ नोंथां औ बुंनो थाङोब्ला दानि जुगावथ मोसौजों बारा हालेवनायखौ नुनो थांला नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां
जोंनि गामि ओनसोलावबो बांसिन ट्रेक्टरजोंनो हालेवनायखौ नुनो मोन थांदों आरो नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलावबो बिदिनो माबाफोर सोलायनाय नुदों नामा नोंथाङा
औ नों नोंथां ओ ओं गोदोसो जोङो नुदोंमोन आरो बांसिन आ ए मोसौ हालिस इहों नांगोलजों हालेवनाय नाथाय ओ डाइस, बे जुगास होलायबाय नालाय, बयहाबो समनि आंखा खाल खामानि खौ ओ खम समनि गेजेरावनो जाहोनो नागिर नागिरो बेनिखायनो बांसिन सुबुंफोर ट्रेक्टरखौ बाहायनाय, खौ नुनो मोनो आरो खायसे जा जायहा रांनि आंखाल बेसोरखौ जोङो दासिम नोंबो गोदोनि बायदियैनो आदब खायदायै मोसौ हालिस इयां ओ नांगोल लांना नै दुल्बिआव हालौनाय खौ नुनो मोनदों आरो ना
औ नंगौ नंगौ नंगौ
नोंथांमोननि ओनसोलाव, ओ माइ आबादखौ माबोरै, मावो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां हागोन ओ नोंथां ओम बुंनाय बायदिनो जोंनि ओनसोल एबा गामियाव बिदिनो नोंथां बुंनाय बायदिनो एखेयैनो मावनाय जायो नोंथां जेनबा ओ जों माइखौ गायनो थाखाय गिबियावनो जों खोथिया फोग्रोना लानांगोन नङा होमबा नोंथां, औ जों जों माइ खौ गायनो थाखाय जों जेनबा आगोलनि माइ बोराइ जेनेबा माइलि होनना बुंनाय जायो, बेखौ बेखौ जोङो बस्था बस्थायाव सोनानै जेनेबा दैयाव जों सोमना दोननाय जायो बिदिनो ओ सानथामसो सानब्रैसो बिनिफ्राय ओ बे जेनबा दैयाव सोमना दोननाया माइआ जेनबा बिनिफ्राय जेनबा ओ माबा खिलियो गाजा खिलिनाय बायदि जायो नङा होमबा नोंथां औ बेखौ फोनो थाखाय जोङो दुब्लि नङाबा फोथारखौ ओ ट्रेक्टर नङाबा मोसौजों एवना लाग्रोनाय जायो। औ ओ थिग बेबायदिनो ओ बेखौ जोङो माने ओम सारस्रि जेनेबा सारस्रिनानै फोनो आरो जेनबा ओरैनो जेनेबा थाइस जायगायावनो ओ सारनानै फोना जेनेबा ओ जाय दुब्लि एबा फोथारखै एवदों बेयाव गासैबो सोरगिदिं सारस्रोनानै फोननाय जायो आरो नोंथां। औ थिग बेबायदिनो माइखौ गायनो थाखाय जों बे ओ फोनाय खोथियाखौ जों जेनेबा खोथियाथ जौनांगोन नङा होमबा नोंथां गोदोर जानांगोन। औ ओ खोथिया जौनो थाखाय ओ बिदिनो मास मोनसेसोनि गोनांथि जायो माब्लाबा मास मोनसेनि बारो आरो माल्बाबा हासार होख गोनां हायाव एसे थबनोबो खिलियो औ बे मायाव माय जौनायनि थाखाय जेनबा बे खोथियाया एसे गोजौ जाब्ला जों बे खोथियाखौ फुनानै जों माइ गायनो थाखाय नो दुब्लि एबा फोथारखौ जों मोजाङै फोमोनना लायो नङा होमबा नोंथां औ जों बे फोमो ओ ओ खोथिया फुखांनानै जोङो माइ गायनो थाखाय जोङो नखराव मानसि एसे खम बिबांनिबा गुबुननिफ्राय फैसा होना फैसा होनानै जेनेबा हाजिरा बिदि खामला गायनो लाना फैयो आरो नोंथां उम माइ गायहोनो थाखाय। औ ओमफ्राय नोंथां नोंथांनि नखर एबा नोंथांनि गामियाव बिदि माइ गायनो थाखाय गुबुननिफ्राय जेनबा मानसि उम गायनो थाखाय लाबोयो ना नोंथाङा नाङा नखरावनो गायो एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ नोंथां ओ जोंहा नियाव बुंनो थाङोब्ला बा जोंनि ओनसोलाव ओ बेखौनो जोङो गुबुननिफ्राय लाबोनाय बा गामिफोरावनो आइजोफोरा माइ गाइनो हाजिरां ओंखारो नालाय बेसोरखौ लाबोनायखौ जों नुनो मोन मानो होनोबा नखरनि मानसिफोरा एसे ओ खम नालाय बेनिखायनो ओ मावनो हाया आरो नोंथांमोननि ओनसोलाव बेफोर बायसा ओ मावनाय
औ औ ओंखारो नोंथां। ओ जोंनियाव ओ बि बिदि जेनबा लाइमोनफोर जेनबा हाबा जानाय आइजोफोर बिबदियानो बांसिन आरो नोंथां।
औ
ओमफ्राय नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलाव नङाबा नों नोंथांमोननि नखराव मा मा मुंनि माइ आबाद मावनाय जायो एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ नोंथां ओ जोंनि ओनसो सोलाव ओ माइब्रा जोसा आरो बंग बन्धु रन्जना आरो अन्ज ना अ बेफोरखौनो आङो बांसिन नुदों आरो नोंथां। ओ बेनि अनगायैबो माबाफोर बेलेग ओ गायबावोब्ला आंङो बेखौ बेनि बागै गै बारा रोंगौथि गैया। नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ मा मा माइ आबाद मावनाय जायो?
औ ओ जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो गायो जेनेबा बाइसमुथि माइब्रा ओ जेनबा जोंनो मागो दमासिफोराव जेनेबा फिथा जानो थाखाय जों माइब्राफोरखौनो माइब्राफोरखौ एसे खम बिबांनि गायो आरो नोंथां। दा बिनि ओ बिदिनो ओ बाइसमुथि बिदिनो अन्जना ओ बिदि बंग बन्धु बिदिखोनो गायो आरो जोंनिथिंबो
औ
ओमफ्राय ओ ओ बिदिनो जोंनि नखरावबो गुबुननिफ्राय जेनबा नखराव खम बिबांनि मानसि नालाय गुबुननिफ्राय जोङो गायनो थाखाय मानसि लाना फैयो खामला ओ खामला होयो ओमफाय ओमफाय थिग बिब्दिनो माइ माइखौ गायखांनायनि उनाव जेब्ला माइआ उम माइ फिथाइ ओंखारनो एसे सम लायो नङा होमबा नोंथां इस गोबाव दिन लायो। उम थिग बेबायदिनो माइआ जेब्ला मोनो बे माइखौ जोङो जेनबा हायो हानो थाखाय जोङो जेनबा दानियाथ मानसि ओ एसे खम जालांबाय जेनेबा उम मानसिफोरानो जेनेबा हौवा मानसिफोरानो हायो नङा होमबा नोंथां माइफोरखौ औ ओमफ्राय ओ दा आं गोबांखौनो नुनो मोनदों हौवा मानसिफोरा माइ हानायखौ एसे खम बिबांनि नुनो मोनदों माने आइजोफोर खौसो बां नुनो मोननाय जादों नोंथां जोंनि थिं उम नोंथांमोननिथिंबो बिदि आइजो फोरा जेनेबा माइ हानायफोराव ओ बाहागो लानाय नोंथाङा नुदों नामा
औ नोंथां जोंनि जाबो नोंथांमोननि बाय सानो ओ हौवा फोरजोंनो समान बिबांनि आइजो फोराबो माइ हानो ओंखारो आरो बेनि अनगायैबो दानिया गोदान मुगा सोलिदों नालाय बेनिखाय ओंखायनो बायदिसिना जा ओ माइ हानो थाखाय मेसिनफोर बो बाहायनो नुनो मोनदों जाहाथे खम समनि गेजेरावनो बा खम रांनि रांजोंनो खामानिया आ जफुं नो हानाय बायदि नोंथांमोननि ओनसोलाव आयजोफोरा ओ खोथिया फु फुनो ओंखारोना ओ गैया
औ नोंथां ओ जोंनि ओनसोलाव आ आइजोफोरानो खोथिया फुनो ओंखारो आइजोफोराबो आरो जेनेबा बे हौवा मानसिफोराबो ओंखारो खोथिया फुनो। औ दानिया ओ बुंनो थांब्ला उम आइजोफोरखौनो बांसिन ओंखारनाय नुदों बेफोर खामानियाव बांसिन मुखुब थानाय नुदों मानोना दानिया जोंनि आइजोफोरा माने ओ हौवा मानसिफोरखौ बारा एसे जेनेबा लोब्बा लाबाय थाला नङा होमबा नोंथां। गावनि उदैखौ सु खुंनो थाखाय जेनेबा नखरखौ ओ जौगाहोनो थाखाय जेनबा आइजोफोरानो बांसिन जेनबा ओंखारनायखौ आं नुनो मोनदों आरो नोंथां औ नोंथांमोननि ओनसोलावबो नङाबा गामियावाबबो थिग बेबायदिनो जानांगौ नोंथां
औ नोंथां जोंनि ओनसोलावबो आयजोफोरानो दानिया बांसि बिनि ओंखारो आरो हौवाफोरखौ जोङो आलि दाननाय हाल एवनाय बिदियाव नुयो आरो नोंथां
औ ओ बिदिब्ला नोंथां जोंनिया समाबो जाना फैबाय नङा होमब्ला नोंथां।
औ नोंथां।
औ आं नोंथांजों आबादनि बागै सावरायनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों नोंथां।
औ नोंथांसिमबो गोजोननाय थाबाय।
औ दे बिदिब्ला दोनथनोसै नामा नोंथां गोजोननाय थाबाय।
औ नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथांसिम।